हेल'
औ। खोनादों ना। मा खालामदों।
हेल' औ खोनादों खोनादों।
अ मा खालामदों।
ओरैनो दङ।
अ। बाय जोंना जोंना टपिक टपिकआ मामोनलाय।
ओ टपिक या जोङो एमावखौ माबोरै बानाय
ओ। अब्ला नो-नों थाङानो खोन्थाग्रोदो नामा जे एमावखौ माबोरै बानायो आरो बेखौ माब्रै बानायो आ ओ एमावहाय मा मा होनाय जायो बेखौ एसे खोन्थादो आरो।
औ।
ओन दे खोन्थादो।
औ अब्ला एमावखौ माबोरै बानायो होनब्ला। जोंङो गिबियावनो माइरंखौहायो जोंङो बेसेबां बुरजा देगोन बेखौ जोंङो सुना नै लाग्रोनाय जा जायो। बिनि उनावहाय जोंङो। दैयावहायो सोम सोमनानै दो दोनो आरो। बिदिनो। दुइ तिनि घन्टासो बेफोरबायदि सोमनानै दोननाय जायो। माइरंखौ ओ बेनि उनाव जोंङो बोखांनानै माइरंखौ बोखांनानै जोंङो दैखौहाय सरद सरद गहैयो ओमफाय ओमफाय जोंङो दैया जेब्ला सरद जागोन अब्ला जोंङो बेखौहायो देनो थियारि खालामनाय जायो आरो जेरै गाहेन ओ उवाल गाहेन बा ओ दिंखि बेफोरजों देनाय जायो आरो बेनिफ्राय